हेल
औ हेल नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिराद लासै खोनाफैदों नोंथांनि आवाजखौ माने
दे नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा
औ औ एसे एसे खम खोनाबाय आरो फिसानो जेबो नंला दे होमबाबो नोंनि आवाजखौ आं खोनाफै ओ दायो आङो नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आङो मोनसे टपिक ला लानानै फैदोंमोन आरो नोंजों सावरायलायनो होनानै आ हागोन ना आंनो सम
औ हागोन दे नोंथां हागोन
आन दे होमब्ला आङो बेखिनियाव बेखौनो बुंनो सानदों आरोना माने आथिखालाव मबाइल बाहायनाय नाया मबाइलबा इन्टारनेट आरोना बे बाहायनाया ओ जोंनि थाखाय मोजां नंगौना नङा माने गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां नंगौना नं नङा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन मबाइल होनोब्ला जोंहा दानि मुगायाव बेयो मोनसे ओ फोनांजाबनि मोनसे ओ मुवा जानानै फैबाय आरो मबाइल होनोब्ला बिनि मोजां गोहोमबो दङ गाज्रि गोहोमबो दङ
औ नंगौ
फाहायनानै माने मानसि माहारिया ओ बिनि गेजेरजों गोजान गोजान जायगायाव खौरां हरनो हादों मानो होनबा गोदोनि दिनाव ओ गौ गोजोन गोजान जायगायाव खौरां हरनो अब्ला ओ पस्ट अफिस बायदिनि गेजेरजों ओ बेफोरखौ माने हरनाय जायोमोन आरो लाइजाम हरनाय जायोमोन आरो नाथाय बेबायदि खौरां हरनायफ्राव जोबोद गोबाव सम लायोमोन ओ सप्तासे आरो गोजान जायगायावथ हरसनोनो हायामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मबाइल बाहायनानै जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो सेकेणडआवनो सेकेन्डसो समनि गेजेरावनो बेसेबांबा गोजान गोजान गुबुन हादरानो जाथों बेसेबांबा गोजान गोजान जायगायाव सेकेण्डनि गेजेरावनो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो खौरां दैथायहरनो हायो बेबायदि मबाइला मोजां खामानियाव बाहायजादों आरो बेनि सिङाव इन्टारनेट बाहायनानै बायदिसिना खोथा बुथुमनो हादों फरायग्रा फरायसाफोराबो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां जायगायाव गोजान गोजानाव थांनानै फरायहैनो हायोमोन फरायसाफोरा कचिं लाहैनो हायै फरायसाफोरा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां खारि बुथुमनानै ओ सोलोंथाइनि गोबां खारि बुथुमनानै बेनि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंथाइ बुथुमनो हादों गोबां सोलोंथाइ खारि बुथुमनानै लानो हादों आरो बेबायदिनो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां जायगानिफ्राय बायदिसिना समाव बायदिसिना जा बायदिसिना जाथाय जानायफोरनि खौरां मिथिनो हादों बे मबाइलानो ओ गोदोनि दिनाव पेपार बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बे मबाइलनि गेजेरजोंनो माखासे ससियेल मिडिया एप्सफोरनि गेजेरजों बायदिसिना खौरांखौ फोरखौ बुथुमनो हादों आरो बेनि अनगायैबो बे मबाइलानो बायदिसिना ओ गाज्रि गोहोमबो खोख्लैदों आरो बे मबाइलखौ बाहायनानै खायसे गेम गेलेनानै गोबाव सम पाबजि बायदि गेमखौ बे मबाइलजोंनो गेलेनानै गोबाव सम गेलेनानै सानसे बायदि गेलेनानै गोबां ओ फरायसा गथफोरा माने गावनि फरायनाय समखौ गारनानै बेजों गफबनानै थानानै ओ सोल थायाव खायसेखौ उन जानायबो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो बायदिसिना थगाय थसि खालामनानै ओ गुबुन जायगायाव लांखारनाय बायदिसिना जाथायबो नुनो मोनो
उम्म नोंगौ नोंथां
ओ नाथाय थेवब्लाबो ओ जोङो बे मबाइलखौ मोजां बाहायनो रोंबा बेयो जोबोद मोजां ओ हिसाबै जोंनि थाखाय खामानि मावजादों आरो बानजायनां बे मोनसे टेक नलजिनि मुवा मबेला आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माखासे मबेलनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ जिखुनु आंनि मोनदांथि आं बेखौ नोंथांनि सेरावहाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों खोनादोंना नों थां औ बिदिब्ला आङो बुंलांनिसै नोंथाङा जे बुंनाय बायदि मबाइलाहाय जोंनि जिउआवहाय गोबां हेल्प हो यो गोबां हेफाजाब होयो बे मोनसे ओ जिउनि पार्ट बायदि जाबाय आरोना मानो होनोबा जोङो म बाइलजोंहाय गोबां ओ खामानि जेरैहाय ओ माबा मोनसे माबा मोनसे जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय जों खौरां दैथायहरनो बा खौरां लानो थाखायबो जोङो जोनोम मबाइलनि गोनांथि जानानै फैयो। आरो आथिखालनि मुगायावथ गोबां मानसिफोरा अनलाइन शपिं बेफोरबायदिबो खालामनो हायो जेखौ जोङो हाथाय बाजार गलाफ्राव थांङालासिनो ओ औ अनलाइन अर्दार खालामनानैबाबो जोङो ड्रेसफोरखौ ओ माबा अर्दार खालामनानै जोङो गाननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय माखासे ओ जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो गोसोबानो खालामनो हायो जेनेबा अर्डार खालामबानो ओ बिथांमोना होफैयो दा माने जोङो बेफोरखौ बायनायनि थाखाय ओ बायनो थाखाय जोङो उम दाबसे जायगायाव थांलाय लायाबाबो जासै दा आरो बेजों लोगोसे जों मबाइलजों गोबां इनफरमेसन मोननो हायो। ओ जेरैखि निउस जि जाब्रबथाय जानाय ओ बुहुमनां जि जिथुनाखि जि सोलिफुबाय थानाय मा जादों ब बहा मा जादों बहा मा जायाखै बेफोरबायदि निउसफोरखौ जों कारेन्ट आपडेट मोननो हायो आरो जा स्टुडेन्ट लाइफआवहाय बियो इम्परटेनानो होनजागोन मानो होनोबा जि कुइसन एनसारखौ जोङो लेखायाव मोनाखै बा जों जिखौ जोंनि गियानावहाय जोंनि मेलेमजिबिजों जों बुजिनो हायाखै बे खौ जोङो मबाइलावबो नायनानै जोङो बुजिनो हायो आनसार आनसारसफोरखौ मोननो हायो। दा बेफोर खौ जुदि फरायसाफोरा मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मबाइला बहुत ओ गोनांथि जोंनि थाखाय - आरो दायो आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोना मबाइलखौ लायोबा जेनेबा मबाइल जोंहाय आरो मोनसे ओरैबो खालामनो हाबावो जेनेबा फरायनायजों लोगोसे बेखौ मोनसे पा पार्ट टाइम बायदि ओ जोङो फैसा फैसाफोरखौ माने इनकाम खालाम नो हायो आरोना जेरैहाय ओम दानि मुगायावथ' गोबां सुबुंफोरा भ्लगार जानो हमबाय आ बा रिल्स बानायग्रा आ बा बिदि एनि निउस रिपर्टार बेफोरबायदिबाबो जेनेबा मबाइलजोंनो जोङो रेकर्डिं खालामनानै बेखौ ओ ससियेल मिडियाआव हगारनो हायो जेन जेरै वाटसएप फेसबुक इटाग्राम बेफोराव जों हगारनो हायो अब्ला बेबो बेफोरावबो जोङो रां खामायनायनि मोनसे राहा लामा फैयो आरो ना। होमबा बेफोरनि थाखायबो मोनसे आं सानो आरो बेयो बे बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनो हायोब्लाबो मोनसे प्रफिटेबोल होन प्रफिट होननानै जोंनि थाखाय मुलाम्फा होननानै नाथाय जोङो बेयावनो जेन मबाइल एबा इन्टारनेटाव जोङो हानद्रेद पारसेन्ट होसोनानै जों जोंनि खामानिखौ दोनोब्ला बेयो गोबां गोरोन्थि जागोन आरो मानो होनोबा जोंनि खामानिफ्रा उन थालांजोब गोन आरो फरायनाय जिबनावबो ओ फरायनाय सुबुङाबो गावनि फरायनायफोरा था लांजोबनो चान्स थागोन आरो जुदि जोङो मबाइलावल' नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला
औ नंगौ
ओ फारसेथिं नायोबा मबाइला जोबोद मोजां। फारसेथिं गुबुन फारसेथिं नायोब्ला मबाइला गाज्रि बे बाहायनायनि सायाव सोनारसिगोन आरो, दा नोंथां थाङा ओ बे जे थाखो सेनिफ्राय थाखो जिसिम ओ बैसोर बायदि गथ'फोरनो बा फरायसाफोरनो मबाइल होनाया मोजां मोजां नंगौना नङा बेखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बेबायदि थाखो सेनिफ्राय थाखो जिसिम बेबायदि मबाइल गथ'फोरनो मबाइल होनाया मोजां नङा मानो होनोबा ओ बिसोरो एसेबां ओ बुजिनो हानाय जाथ'वाखै। बेयाव बायदिसिना गाज्रि भिडिय' हयथ' गाज्रि बायदिसिना गाज्रि ओ सावगारि बायदिसिना ओ माखा से गाज्रि ओम माखासे थासारिफोरखौ बिसोरो बाहायफ्लांनो हागौ। बिसोरो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै नालाय बिसोरनो बेफोरबायदि ओ मबाइल खौ ओ होयिया मोजां आरो, मानो होनोबा ओ बेसोरनो बेफोरनिफ्राय गोजाव बेफोरखौ मबाइलफोरखौ गोजानाव दोननाया मोजां। जागोन आरोखि। बेनि अनगायैबो नाथाय ओ गेदेर मानसिफोरा जायफोर बुजिनो हा हानाय जाबाय ओ जिदाइन बोसोरनि गोजौ जाबाय बिसोर बिथांमोना ओ बाहायनो हागोन आरो बेबायदि मबाइलखौ बाहायनानै बिसोरो बाय दिसिना ओ खामानिफोराव बाहायनानै बिथांमोना बायदिसिना रां खामायनोबो हागोन जेरै इउ टुबफ्राव भिडिअ बानायनो हागोन ओ आरो बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हागोन जेरै फालांगिफोराव फालांगि खालामनायफ्राव लाना लाफानानै ओ बेखौ केलकुत-केलकुलेटर हिसाबैबो बाहायनो हागोन। बे मबाइलावनो। मबाइला जाहैबाय माने फिसा जाबाय नालाय बियो जेरावबो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो गोरलैयैनो बेनिखायनो बियो जोबोद बानजायनां आरोखि। बे खौ जेरावबो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो बे मबाइलखौ बाहायनानैनो बयबो माने ओ रांबो खामायनो हायो गावनि बायदिसिना खामानियावबो बाहायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे ओ बे फरायनाय लिरनायाव बे कलेजाव फरायनाय गथ'फोरा गावसिनि एस साइनमेन्ट बानायनाय बायदिसिना उम बायदिसिना खारि बुथुमनाय बेफोराव बाहायनो हायो आरो।
औ।
बेजों लोगोसे बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि खारि बुथुमनायजों लोगोसे बेजों ओ गोजान गोजानाव खौरा-खौरां दैथायहरनो हायो। आरो बायदिसिना जायगायाव माबाफोर जाथाय जायोब्ला बेफोरखौ ओ सिगां सांग्रांथि हरनो हायो।
औ औ।
याव बारहुंखा हयथ बबेबा जायगायाव दैबाना जादोंब्ला बेफोर जायगायाव गिब बेयावनो खौरां दै थायहरनो हायो बिथांमोनहा बेफोरनि गेजेरजों खौरां मिथिहोनानै बेफोरबायदि जायगायाव ओ ओ फै ओ फैथाव दा फैथ'जाया बा दा बायदियाव बेराय हैैथ'जाया बेबायदि जायगायाव बेफोरबायदि ओ खौरां दैथाय हरगोर नो हायो बेफोरनिफ्राय बिदि थि होनायावबो ओ बियो हेफाजाब होयो आरो मबाइल फना।
औ नंगौ नोंथां।
फनानो गोबां जायगायाव माने दावबायनायनि जायगाफोरखौबो बेयो भिडिय'नि गेजेरजों माने दिन्थिनो हायो। बेबायदिनो मबेला मानसिनि जोबोद बानजायनां खामानियाव बाहायजायो आरो।
औ आरो आथिखालावथ' बांसिनानो अनलाइन पेमेन्ट मेथद थदखौ बाहायनो हमसै ना नङा होमबा नोंथां दा बेयावहायबो जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां मानो होनबा जोङो फैसाफोरखौबो लानानै थांनाया लानांगौ खिन्थु एसेबां मानिखौ लानानै थांनाया ओ इम्परटेन्ट नंला माने गोनांथि गै ला मानो होनबा जोङो मबाइलावनो गाव गावबा गावनि एकाउन्टाव गुगोल पे बा फन पे जिखुनु जाया अनलाइन ट्रेनजेकसन मोन इदि थाखाजोबो नालाय। बेफोरावबो ओ पेमेन्ट खालामनो गोरलै जासै आरोना। मानो होनबा जों फैसाफोर खौ एथ'बां बुरजा जेनेबा लानानैथ' जोङो दाबसे ओ गुबुन दाबसे जायगायाव गोजानफोराव हन्थिनो एसे माबा जायोना एसे मा होनो प्रब्लेम फोर जानो हागौ मानो होनबा बेयाव गोबां गाज्रि मोजां सुबुं मोनलांगोन लामाफ फोराव बेफोरनि थाखाय बो रैखाथि जाहैयो आरोना मबाइलनि इदि अनलाइन पेमेन्ट ट्रेनजेकसन मेथ थदआबो जोबोद मोजां हेल्प खालामनाय जायो आं सानो आरो बेखौ।
औ नंगौ नोंथां।
होमब्ला ओ बे टपिकखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय दा नोंथांजों बेबायदि टपिकखौ ओ डिसकास खालामनो बा सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो दसेबाबो सम होनायनि थाखाय
औ नंगौसो जागोन दे नोंथां। औ जागोन दे।